अ हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
अ दा आं दङ ओरैनो।
अ अ बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङ ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो दावबायनाय आयदानि सायाव सावरायनो नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला दावबायनायनि बे दावबायनायनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायग्रोना होनिसै।
औ
ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जेरै जों दावबायनायनिफ्राय गोबां गियानबो बुथुमना लानो हायो। नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे जोंहा हा दावबायनाया जोंनि जिउवाव सानफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो
औ नंगौ।
बायनानै माने मोनथि मोनै जेनेबा मोनथिफेरै गासैबो माने मिथिंगायाव थानाय बेसादफोरजों लोगोसे गासैखौबो जों मोन थिनो मोनो आरो
औ नंगौ।
दावबायनाय होनब्लाथ' जोंहा आथिखालाव माने गोबां उम बिथिंफोरजों दावबायनो हायो जेरैाय जोङो आथिखालावथ' खो गारि मथर बायदिसिना बेफोरजोंबो दावबायनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ जेरै जोङो दावबायनाय अ अ नोंथां बुंजागोन।
औ नोंथांनाव आं सोंनो सानदों ओ नोंथाङा दानि दासिमाव ओ दावबायनाय होनना बुङोब्ला माबे माबे जायगायाव दावबायखो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
अ हागोन नोंथां औ थारैनो अ दावबायनाय होनब्लाथ' जेरैहाय जोङो खाथि खाला ओनसोल बेफोराव गो आथिखालावथ' माने गोबां रिजर्ट पार्क बेफोरदि ओंखारबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
माने बेफोरदि जोङो पार्क रिजर्टफोराव बेरायो जोंनि खाथियाव जेरैहाय जोङो गोबां बेबायदिनो खाथि ओ खाथि खालायाव गोबां रिजर्ट पार्क दङ जों बेफोराव दावबायो आरो माने जों बेफोराव थांनानै गोबां गियान मोननो हायो आरो बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोङो दाव बायनायाव जोंहा गिबियाव माने गाननाय जोमनायनि गोनांथि जायो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेफोर मुवा बेसाद दैफोरनिबो जोङो लांफाखानांगौ जायो आरो।
औ हेलौ
हा
नोंथांनि आवाजआ खोनाया फैयाखैमोन।
अ दा खोनायाखै नामा?
औ खोनाबाय दा
औ माने बुंदों जे बुंनो थाङोबा माने दावबायनायनिफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो आरोना।
औ नंगौ।
जेरैहाय जोङो उम दाउसिन दाउलाफोरनिफ्राय लानानैनो जेरै दंफां-लाइफां बिलाइ बिबार गासैखौबो माने जोङो मोनथि मोनैफोरखौ मिथिनो हायो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा माने बे दावबायनायनि गेजेरजोंनो मिथिंगाजों लानानै जोंहा गोबां रोखोमनि खन्थाइ रायथाइफोरबो जोङो सुजुनो हायो आरोना। मिथिंगानि गासै थासारि थासारि नुथायाइफोरखौ लानानैनो बेजों लोगोसे जों बेनो ओमफ्राय गुबुन दाबसे जायगाफोराव दावबायनो थांनानैबो जोङो गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो आरोना। जेरैहाय जोङो बैया बै बै थासारि लोंनायनिफ्राय लानानै गा ज जायगानि थासारि माबायदि लानानै माने जोङो खोन्थाफैनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो माबे माबे जायगायाव दावबायथाव बेनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नोंथां
जोंनि खाथि खालायावथ' गोबां दङ नों नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
द दारागाव दङ बेफोर बेफोरदि जायगाफोर बेरायबाय आरो मावजि पारक बेफोराव जों बेरायबाय आरोना नोंथां।
औ औ
अ माने जों थांनानै उनाव उनाव लाफा
औ। ओम हेलौ।